नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
ओ आं दायो ओरैनो दङ नोंथां । ओरैनो
औ औ माने नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहै माने आङो ओ मोनसे आयदिनि सायव माने ओ रायज्लायनो होननानै नोंथांखो कल खालामनाय जादोंमोन आरो
नोंगौ औ।
औ माने ओ जोंना अ बर नखराव माने जेरै बिसिना दाउ अमा फिसियो ओ थिग बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो दाउ अमाखौ फिसिबोगासिनो आरो ओ आथिखालावबो जोंना फिसियो माने बेखौनो माने दाउ अमा फिसिनानै न'खरखौ माबायदि सालायलांनो हादों गंसे बर' न'खर फरा बेफोरनि बागै माने एसे गुवारै नोंथाङा एबा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां ओह दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिया एबा आथिखालावल' फिसिनाय नङा । जे एसे गोदो गोदाय एसे गोदो गोदायल' नङा जे आबै आबौ आजे आजोनिफ्रायनो जोंहा बर' हारिया अमा दाउ फिसिनायाव जा आखा फाखा खा आरो बेजोंल' नङा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दानाय लुनाय जानाय लोंनाय गासिबावबो आखा फाखा जोंनि बर'आ स' दानाय लुनाय एबा बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा सिगांनिफ्रायनो आखा फाखा फाखाखा जायनि जाहोनावहाय जा बरफ फोरखौ अमा जाग्रा एबा दाउ जाग्रा होननानैबो मिथिनो हायो।
औ औ नंगौ।
दाउ अमा फिसियोब्लाना जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जायो। एबा गोबां न'खर सुंथानो हायो एबा नखर नखर सालायनो हायो जेरैहाय जा आथिखालावथ' आथिखालाव जोंनि बर' ओनसोलफ्रावहाय जा न'खरफ्रोमबो दाउ अमा फिसिनायाथ' ओरैनोबाबो थाखायो। खर सिमा नखर बर' न'खरावहाय जोंहा अमा फिसिनाया मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरहा मिथियो दि मासे अमाखौ फिसियो फिलियोब्ला जेरैहाय जा दाइन मास एबा गु माससिम फिसिबालागै अमा मासेखौ ज' ज' बिसोरो गोबां रां मोनगोन जे ओरैनो थास्लायस्लाय अमा फिसिनाया मोजां आरो आरोना बिनि थाखायनो थ बिसोरो सानोदि एबा जोंनि बर' ओनसोलनि बर' गामिफोरनि न'खरफ्रा सानोदि जे ओरैनो थानाय हिसाबै जों अमा लागोन खायफा खायफाया मासेल' लाया गोबाङानो लायो जेरैहाय जा आं मासेफोर लानायखौ बुंग्रोदों जेरै अमा मासे लायोब्लाबो गोबां मुलाम्फा जायो जे जोंङो अमानि फिसाखौ दाम खौ जों बाहायगोन जे नै रोजा एबा जिबा जिबा जौफ्राव स' जोङो ओरैनो थास्लाय स्लाय बेफोरखौहाय जा जिबाजौ एबा नै रोजा लायोब्ला जोङो दाइन मासावनो एबा गु मासावनो जों जुदि जिबा हाजार एबा जिगु हाजार मा मालाबा मालाबा समहालागै सोरानाबा गोबां देरो जायफ्रा नैजिथाम रोजा बेफोरबायदिबो मोनहाङो एबा नैजि रोजा गाहामबो मोनो। स' जोङो दाइन रोजा गुरोजा एबा से बोसोर अमा फिसिनानै जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे जिगु माबा नैरोजा एबा जिबाजौनि अमा फिसा बायनानै जोंहा बेसेबां लाब जायो जे अमा फियोब्ला जायखौ जोङो न'खर सुंथानोबो मोजां जायो आरो बेजों लोगो माखासे सु फिसा फिसौ फरायनायफ्रावबो गोबां हेफाजाब होयो जायखौहाय जा आ थिखालावहाय जा गोबां सोलोंथाइ लानो हायो एबा गोबां जायगाफ्रावहाय जा थांनो हायो स गोदोनि दिनाव आमफाय जोहाबो बेफोरबायदि फिनाय दंमोन नाथाय गोनोखोआरिया गैयामोन। जोंनि फैसाफोराहाय जा एसेबांबो बाहायनाय गैयामोन आरो बेजों लोगोसेनो दाउ फिसिनाय होनो दाउ फिसिनायाबो न'खरफ्रोमबो थाखायो जोंहा जे न'खरसेयावहायथ' मासे मानैल' दाउ थाखाया जोंनि बर' गामिफ्रावहाय जा जोंनि बर' गामि फ्रावथ' दाउ थाखायो बिमाफोरा मानै माथाम स' दाउ बिमा मासेफोरखौ जोङो आयजाया बुंनो थाङोब्ला एबा थामजौ ब्रैजौनि बायबाय जेनेबा बिमाखौहाय जो जोङो सेरसेफ्रावहाय बा देर केजियावहाय स' जों बेखौ बायनानै जोङो बेखौ फिसा जाहोयोब्ला फिसाया जेरैबाहाय दाउदैनिफ्राय जायो नङा होमबा नोंथां दावदैया जेरैहाय जा जिथा जिनैथा जायोब्ला जोंहा बे फिसाया मोजाङै ओंखारजोबोब्ला जे मोजां ओंखार जोबाब्लाबो मालाबा समावहाय जा बोरैबा जानानै जेनेबा अखाफोर मोननानै थैफ्लांबाय ज' जेनेबा माबा एबा जिथाबाबो थाबाय जिबायावहाय थ' जों बे थामजौ बे दाउ बिमाखौ बायनानै एबा ब्रैजौनि दाउ बिमाखौ बायनानै जुदि जों बे दाउ फिसाफोरखौहाय जा जिथा दाउ फिसाया जुदि बिमाजों स समान देरोब्ला एबा बिमाजों समान जानानै जुदि जों फानहरोब्ला बे एखे दामखौनो मोनगोन नङा होनबा नोंथां जेरैहाय जे बिमाखौ बायदों बे बिमा जों दामखौनो मोन गोन
औ नंगौ नोंथां
से गोबांखौ जिथायाव जिथा जानो हागौ माखासे जेनबा दाउफोरा एरो आरो गोबां दाउफोर फानजायो स' आथिखालावथ' जोंनि बे ओनसोलफ्रावहाय दा नायनो थाङोब्ला खेबसे दाव फान हरगासिनो सेयावहाय जा जोङो नैजिथा जिबा था एबा जिथा हरनायखौ नुनो मोनो
औ नोंगौ
आथिखालाव ओनसोलफ्रावहाय जा दाउनि दामाहाय जा ब्रैजौ थांगासिनो दङ त' बेजों लोगोसे बिदिनो गोबां फैसा आरजिनो हायो आरोा दाउ फियोबोब्ला जेरैहायाय बुंनो थांब्ला मासे दाउआवनो जुदि ब्रैजौ मोनोब्लास' जिबा दावजों गोबां रोजा मोनगोन ज' बैफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि दाउ अमा फिसिनाया ओरैनो जोंनि बर' हारि फ्रा ओरैनो गोजोननायनि थाखायल' फिया जोङो रांखावरिबो आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा फरायनाय फिसनायावबो फिसौफोर फेदेरनायावबो जोंहा गोरलैयैनो हेफाजाब मोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बयहाबो थाखायो बोरमा न'खरफ्रामबो आथिखालावथ' गोबाङाव थायालाबो आथिखालाव सोरनावबा सोरनावबा बांसिनावनो नुनो मोनो बोरमा फिसिनाय स' बोरमा फिसिनायाबो बे एखे रोखोमानो जे बोरमाया जेनेबा बायना लाबो फ्राय आदि एबा बयबाबो गामि खाथिनि एबा न' खाथिनिफ्रावहाय जास सोरनिफ्रावबा गिबियावहाय जा आदि लाबोनाय जायो ओ बायनो एसेबां रां गैयाब्लाबो आदि लादो स' बेनि उनावहाय जा आदि लानानै बेखौहाय जा मोजाङै फिसा जाहोदो फिसा जायोब्ला बेहा जेनेबा मासे बोरमायाथ' आथिखालाव मानैबो जायो अबेबा अबेबा गोबाङानो माथामबाय जायो स' बेबायदि जायोब्ला बिमाखौ लाबोदो अबा फिसा मानै जागोनथ' मानैजों लोगोसे बिमा मा सो हरफादो जे मासे हरफैब्ला मासे थालांबाय न'आव जा अब्ला बै थालांनाय फिस यामे गोबां एरलांगोन बे न'आव जा अब्ला गोबां जायोब्ला जोंहा फाननो हानाय जागोन बे बोरमाखौ थ' बेनिखायनो आरो आथिखालावथ' बोरमा मासेखौ बुंनो थाङोब्ला दामाथ' गोबां जायो
औ‌ नंगौ
ओमास ओ
अ
दाउफोरनि बाय ब्रैजौ बाजौ जेरैहाय दाम माखासेयाथ थांखायो स' जोङो ओरैनो जुदि ओ बोरमा आदि खालामनानै एबा ओरैनो जुदि जों जि रोजा बा रोजा जुदि जों न'आवहाय जा जेबो खामानि मावब्ला ओरैनो माव ब्ला जोङो बेफोरखौ बोरमाफोरखौ दोस्लाय दोस्लाय नायबाय थायोब्ला जोंहा ओरैनो फोरां मोनो जेरैहाय जा जोंहा बे सिगाङाव बुंनाय बायदिनो न'खर सु थानायफ्रावाय जा गोबां हेफाजाब मोनो आरोना नोंथां स' नोंथां आंबो नोंथांनाव फंनैसो सोंथि सोंनो सानो नोंथां
औ सोंजागोन नोंथां
नोंथांमोननिथिंबो आथिखालावहा जा बे दाउ अमा फिसिनाया माब बायदि सलिदों एबा फियो ना फिया नोंथाङाबो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नो
औ हागोन नोंथां दा ओ अमाखौथ' जोंना ओ बर' न'खराव माने फिसिनायखौ जों नुनो मोनखायो नोंथां थिग बेबायदिनो नैबे जोंनि ओनसोलावबो ओ दाउ अमाखौ माने फिसियो आरो नोंथां ओ जेरै बिसना जोंना ओ दाउ अमा फिसियोबा न' खराव माने गोबां मुलाम्फा जायो फिसा फिसौफोराव माने फरायनायावहाय जोंना गोजौ थाखोआव लांनो माने गोबां सुबिदा मोनो जेरै जोंना ओ सासे फरायस सानो जेरै ओ बहिनांगौ जायो फावथेनांगौ जायो थिग बेबायदिनो बेफोरखौ माने जोंनि ओ बिमा बि फाया माने ओ दाउ अमा फिसिनानैनो जोंनो नांगौखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां अ थिग बेबायदिनो जोंना नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि ओ अमा जायखौ बुङो जोङो बर'नि नखराव लानाय ओ माने आथिखालाव जोंनि बर'र' नङा नोंथां जोंना आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो लासै माने गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो माने अमाखौ फिसिसै आरो गोदोनि दिनावहाय जोंनि ओ बर' सुबुंखौहाय बिसोरो मुगैयोमोन नास सयोमोन अमा जाग्रा होननानै अब्लाबो नाथाय ओ औ दानि जुगावहाय गावसोरबो माने ओ अमा जा ग्रा जाबाय जेरै आरो अमाखौनो फिसिग्रा जाबाय थिग बेबायदिनो जोंना ओ अमायाव माने गोबां रां मोननो हायो नोंथाङा दानि बुंलांखानाय बायदि आरो बिदिनो जोंना ओ बोरमाफोरखौबो माने गोबां रां मोननो हायो मासेनिफ्रायनो मासे बिमानिफ्राय मानै मा थामाव लासै फिसा मोनो बेनि फ्रायनो जोंना बारायलाङो ओ बिदिनो जों ओ फान फिननानै रांखावरि बुथुमनो हायो न'खर सालायनो थाखाय औ आरो जोंना ओ बिदि न'खर न'खर लानायल' नङा आथिखालनि मुगायावहाय माने ओ गोबां माने बिदिनो फार्म बानायसै ओ जायखौ बुङो जोङो मोन से ओ हाखर सेरावहाय जोंना अमानि फार्म बानायोबा एबा गन्द्रा बानायोबा जोंना माने बेखौ बिनि खिफोरखौ माने सुस्रानो सुबिदा जायो ओ जेरै ओ फुख्रिनि नाफोराबो माने देरो जोंना बेनि ओ अमानि खिसुरा हरनायजोंनो जानानै आदार मोनजानानै बिसोरबो देरो बेनिखायनो जोंना मोन्नैथिंबो सुबिदा जानायखौ माने नायनानै जोंना गन्द्रा बानायनानै लायो आथिखाल खालनि सुबुंफोरा ओ आरो जोंना उम जायखौ बुङो ब्रयलार दाउ ब्रयलार दाउआ बो जोंना फार्म बानायनानै ओ माने बेहाय मोनसे मोब्लिब दोननाय जायो जायखौ जोङो गोजा गोजा लाइटनि ओ बे मोब्लिबखौ-मोब्लिबनि माने दुंनायजोंनो माने जोंना बयलार दावा माने थाबनो गेदेर जायो होननानै जों मिथिनो मोनो औ आरो जोंना ओ आथिखालाव गोबां ओ बिदिनो भिटामिन ओंखारबाय जेरै मुलि ओंखार खारबाय दाउ अमा फिसिनायाव माने ने बिदिनो गोबां मुलिफोरखौ माने जाहोनानै माने थाब-थाबनो गेदिर खालामनानै माने माने जोङो फानिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंना ओ दाउ, अमा फिसिनायावहाय गोबां रां मोननाय मोनोखायनो माने जोंना दाउ अमा फिसिनायजों माने एंगारहायै सोमोन्दो जानानै थाबाय नङा होमब्ला नोंथां। ओ बिदिनो माने दाउ अमा फिसिनाया अरयसम थालांबाय थागोन। ओ बे औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय फैनानै माने दोनायनि समबो जाबाय नङा होमब्ला औ अ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला दोनथ'लायबाय नोंथां।
औ नोंथां